हेल थां
अ हेल नोंथां
औ मा नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा जनानै दङ नोंथां
नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सोमोन्दै आं ए से सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां
अ अ अ होमबा ओ आयदाखो औ फुंनि औ
औ
हेल' नोंथां खोनादों
औ औ खोनादों।
खोनादो ना? उम ओ दा ओ औ दा मिथिंगा मिथिंगा होनोब्ला ओ जोंहा मिथिंगाजों मिथिंगाजों जोंनि सुबुं माहारिजों गोबां एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दङ नोंथां। बेफोरबादिनो जों नि मिथिंगाखौ गुबुंले जालांनाय बायदि नुनो मोनदों लोगोसे जोंनि मिथिंगानि बारा गोग्गो नंला। जोङो सुबुं माहारिया थांनो थांना थानायाव एबा हां लानायाव उसुबिदा जादों आरो गोबां बारहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगाया ओ गुबुंले जालांनो हमदों। बेनि बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिंगा गुबुंले जानायनि गाहाय जाहोनफोरखौ एसे बुंफोरनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। औ जोंनि मि थिंगाया गुबुंले जानायनि सोमोन्दै जों बाहायनाय जोंनि बे गाज्रि ओ प्लास्टि ओ नाङा फाङा प्लास्टिक गारना नाय ओ माइबा मोनसे लोंनानैहाय बेनि बथलखौ गारनाय बेफोरनिफ्राय जोंनि मिथिंगाया गोबां खहा जानो हमदों आरो ना नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बे मैगं, थाइगं गायनायावहाय बाहायनाय रासायनारि हासार।
औ औ।
बेफोरखौ बाहायनायावबो ओ जोंनि बे मिथिंगाया गाज्रि जानो हमदों आरो नोंथां। बेनिफ्राय ओ बिब्दिनो सोरनिबा न'खराव माइबा मोनसे जिब जुनार थैबोला बेखौ गार फबनानै दोना लासेनो गारना दोनहरनाय एबा दैफोराव गारनानै हरनाय बेयावबो जोंनि मिथिंगाया गोबां ओ गोहोम गोग्लैदों आरो। औ नोंथां नोंथाङाबो आंनो मिथिंगानि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो मिथ थिंगा होनोब्ला जोंनिया बिफां, लाइफां जोंनो ओ सोमोन्दो गोनां। बिफां, लाइफां गैयाब्ला जोंहा मिथिंगा जानो हाया। लोगोसे बिफां, लाइफां गैयाब्ला
हेल' नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बै मिथिंगाया ओ बिफां, लाइफांफोरा जोंनो जोंनो अक्सिजेन गोसोयो आरो जोंनि जोंनि कारबनडाय अकसाडखौ बेस सोरबो सोबनानै लायो। थिग बेबादिनो जोङो ओ मिथिंगा खौ जोङो संरैखा खालामनाया एबा जों मिथिंगाखौ गोगोयै लाखिनाया जों साफ्रोम सुबुं माहारिनिनो मोनसे बिबान। जायखौ जोङो ओ गिबियावनो जोङो बारहावा गुबुंले जानाय हिसाबै जोङो गोबां सुबुं अनजिमा बांलांबाय, सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावबो जादों। लोगोसे गोबां गारि मथर गारि मथर, कलकारखाना, इन्डास्ट्रि गोबां गेदेर गेदेर ओ इन्डास्ट्रि लुनायनि खार'नै एबा बेनि बेनि जाहोनाव। बे बार बारहावाया जोंनिया गुबुंले जालांदों मिथिंगानि बारहावाया। बे कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय। कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै, बायट्रि उखुन्दै बायदि ओ माने गाज्रि गाज्रि उखुन्दैफोरा ओंखारनानै बाराव गोसारो आरो बैनि इन्डास्ट्रि गेदेर गेदेर आ बेफोरनिफ्रायबो गाज्रि उखुन्दैफोरा ओंखारनानै बारहावायाव गोरोबो आरो बे गाज्रि गाज्रि उखुन्दैफोर ओंखारनायनिफ्रायनो जोंनि मिथिंगानि बारहावाया गुबुंले जादों। ओ जाउनाव जों सुबुं माहारिफोरा गोबां खस्थ'यै भुगिनांदों हां लानायाव खस्थ' मोनदों आरो मोजां गोगो बारखौ जोङो हां लाना मोना मोजां गाज्रि ओ गाज्रि गेस एबा बारखौसो जोङो हां लानायखौ हां लानो गोनां जायो नोंथां। बेफोरबादिनो। ओ बेफोरबादिनो सुबुं अनजिमा बांनाय होनोब्ला जों सुबुं अनजिमाया गोबां बांबाय बुहुमाव आरो बै सुबुंफोरा ओ माने नाङि बेसादफोरखौसो औ गाज्रि। गाज्रि मुवा बेसादफोरखौसो बाहायनो हमदों बांसिन दानि दा आथिखालावथ' बांसिन आथिखालावल' नङा बाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माने प्लास्टिकखौ गो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोन्दों जाउनाव प्लास्टिकखौ बाहायदोंब्लाबो बिसोर बा एबा सुबुंफोरा बाहायदोंब्लाबो बे प्लास्टिकखौ मोनसे जायगायाव दोननानै सावनानै दोननाय जाया आलाय सिलाय जानला मोनला गारना दोननायनि थाखाय ओ बारहावाया गुबुंले जादों मानोना प्लास्टिकखौ खावोब्लाबो बे प्लास्टिकनिफ्राय ओंखारनाय खावनाय उखुन्दै बे गेसआ मोजां नङा बे बेफोर गाज्रि औ। गाज्रि गेसफोरा बारहावायाव गोरोबनानै जोंनि मिथिंगानि बारहावा खौ एबा आबहावाखौ गुबुंले खालामदों नोंथां। जेरै गोबां उम गोबां गारि गारि बाहायनायनि थाखाय मटर गारि बाहायनो थाखाय बै मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो गोबां गेस ओ लेथ्रा ओंखारो बा गाज्रि ओंखारो बे बै गाज्रिफोरा गेसफोरा बारहावाया गुबुंले जानानै ओ जोंनि बिफां लाइफांनि बिफां लाइफाङा होनाय मोनसे गोग्गो थासारि बारहावाखौ बिसोरो गुबुंले खालामबोदों आरो नों थां।
औ नंगौ थारैनो।
बेबादिनो जोङो बैफोरखौ जोङो होबथानाय होबथानो थाखाय जोङो थियारि जानांगोन जाउनाव जोङो उननि जोंनि ओ उन फिउसार लाइफ बेखौ जोङो अ इयुनखौ जोङो मोजां। नो थाखाय जोंनो ओ बारहावा निसो गोनांथि जायो नालाइ जोंङो बार गैयाबाथ जों थांना थानो हानाय नङा ओ बेनिखायनो जोङो बेखौ जोङो फोसाबनायनि मोनसे राहा लामा लानांगोन नोंथां नों आंनो लानांगोन नों आं समा गासैबो जोङो गोरोबलायनानै सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि ओ गाज्रि बेसाद बाहायनाय प्लास्टिक बाहायनायफोरखौ जोङो हमथानांगोन आरो आरो मेइनलि गुबै जाहोनानो जाबाय बिफां लाइफां दानफायनाय बिफां लाइ फांफोरखौ गोबां सुबुंफोरानो नाङा फाङा दानफायो दानफाय नाङि बिफांखौबो दानफायो ओरैनो ओ माने फालांगि खालामनानै बिफांखौ फालांगि खालामनानै सुबुंफोरा एबा माहारि सुबुं माहारिफोरा बिदिनो गोबां हाथाय। बाजाराव लााङा फाङा बिफांखौ दानफायलाबायनानै बिसोरो ओ गावसोरनि ओ उदैनि थाखाय एबा गावसोरनि रांखान्थिनि थाखाय बिसोरो बिफांफोरखौ दानफायनानै फानलाबायो आरो गोबां बिफां दानफायनायनि जाहोनाव। बो ओ जोंहा। गोबां कार्बन डाइ अक्साइद गेस आ बांलांनो हमदों जायनि जाहोनाव गोबां बोथोरा गरम जादों बोथोराव जोङो बोथोर बोथोर मथे जोङो अखा मोनलिया बोथोर मथे जोङो आबाद मावनो हालिया आरो बेजों लोगोसे। आबादाव बाहायनाय रासायनारि हासारफोराबो गोबां बांनो हमदों नोंथां नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ नोंथाङा दा जेरै बुंलांबाय जोंनि बे समाजावहाय सुबुंफोरा बांलांबाय आरो सुबुंफोरनि बे बांलांनायावहाय बि नि गाज्रि मुवा बेसादफोर गारनाय। जेरै प्लास्टिक ओ गुबुन-गुबुन मुवा बेसादफोरखौ गारनायाव जोंनि बारहावाया बार बां औ बारहावाया गाज्रि जाद दों आरो बिनिफ्राय जोंहा मानसिफोर बांलांनायजों लोगोसेनो जुदि मानसि फोरा मोजाङै बे बारहावाखौ फोस्लाबनाय खामानि मावोब्ला जोंनि बारहावायाबो मोजाङै थाग थागौमोन आरो नोंथां
औ थागौमोन नोंथां औ
औ बिनिफ्राय ओ जोङो दा बिफां दाननाय बिफांखौ जोङो दान दाननायजों लोगोसे जोङो बिफां बिफांखौ दानखांनानै ओ बेयावहाय बेनि दाननाय खाथियावहाय जों बिफां फांसे गायनानै होयोब्ला बे बिफाङाबो देरनानै उनाव अक्सिजेन गेस हेंगारगोन अब्लाना जोंनि थो जोंनि बे आबहावानि थाखाय जेबो खहा गोनां जानाय नङामोन आरो नोंथां
औ जानो थां
औ बिनिफ्राय जोङो बिफां
जोङो बेफोरबायदिनो जों सुबुं माहारिया बिफांखौ दानफायोब्लाबो बै बिफां दानफायनायनि फानसेनि जायगायाव जोङो जि दाल एबा जौसे दाल जोङो फिसा फिसा बिफां गायनानै जोङो फेदेरनो हायो लोगोसे-लोगोसे गोबां माने गोग्लैसोनाय जायगा एबा आबादबो जाया जेबो जाया बेफोरबायदियाव जोङो लांदां जायगाफोराव जोङो ओ गोबोर हासार होनानै एबा जिबारि हासार होनानै जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो नों जोङो बेफोरबायदि बिफां गायोब्लाथाय जोंनि बे मिथिंगायाबो जेबो खहा जानाय नङा आरो जों जोंहाबो जेबो खहा जानाय नङा मानो होमब्ला जोंनि गेजेराव ओ गोग्गो बारहावाया थाबाय थागोन। बिनि थाखाय जोङो जेसेनो हा थायो एसेनो बिफां गायनाया मोजां आरो गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ नाङा फाङा गारालासिनो ओ न'आवनो दोनथुमनानै सावनानै होनाया मोजां आरोना नोंथां।
औ मोजां थां बेफोरबदिनो ओ जोङो बै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो ज' ज मावोब्ला एबा जोङो दिन्थिलाङोब्ला जोंनि इयुन गथ'फोर एबा जोंनि फंबाय बिनानाव उन जो जोलैफोर बिसोरो मोनथिगोन बिफां दानफायोब्ला बिफां गायफिननांगौ आरो बेफोरबायदि बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो गेदेरफोरा दिन्थिलांबाय थाबासो जोंनि उन्दैफोराबो बै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ सोलोंगोन जाहाथे बिसोरबो देरनानै बिफां दानफायनायखौ बिफां दानफायनो सानोब्ला हाजार बार सानगोन आरो सानखांनायनि उनावसो बिफांखो ओ दान फायगोन नोंथां अब्लासो माने जोङो गोगो बार लानानै जों गोग्गो थासारिजों थांनानै थानो हागोन लोगोसे जोङो मोजां गोग्गो बार लानो हायोब्ला जोंनि देहायाबो ओ थाजिमै थागोन एबा देहायाबो जेबो बेमार आजार ओ बेमार आजारनिफ्राय एसे माने मोजाङै थानो हायो बारग'नो हायो।
औ
मोननो हागोन आरो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि बे ओ मिथिंगानि आयदा सावरायनाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों
औ नों थांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथां।